हेलौ औ औ नोंथां ओ आं नोंथांजों माने मोननैसो बाथ्रा बा आयदानि सा सायाव सावरायनो होननानै ओ फनखौ खालामनाय जादों आरो नोंथाङा बेनि थाखाय सम दङ?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दे होमबा ओ जोङो जोङो जोंनिनो मोनसे बर' फोरनि बा बर' हारिनि मोनसे फोरबो खाथि गासा बे फोरबोनि सायावनो एसे सावरायनोसै। होमबा आं गिबियावनो बे फोरबोनि बागै एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै।
औ होदो दे नोंथां।
औ जोङो खाथि गासा होनोब्ला जोङो जोङो बेबो माने बर' फोरनिनो मोनसे फोरबो बियो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। ओ बियो जोंनि बर'फोरनि ओ बै ब्रैथि फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो जोङो ओ। बेबायदिनो जोङो खाथि गासाखौ जेब्ला माइफोरा ओ जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायखांनानै ओ माइया ओंखारो बा मोनहाङो बै समाव बे फोरबोआ कार्तिक दानाव ओ जायो जोङो बे ओ माबोरै फालियो होमबा जोङो बेखौ ओ बेनि दुब्लि फोराव जोङो बे माइ आबादफोराव बा जिखि जाया मैगं थाइगंनि आबादफोरावबो जों बेखौ फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। बा गिबियावनो जोङो बै दुब्लिफ्राव आलारि बाथ बाथि हैनो थाखाय जोङो ओ थाइजौ थाइजौनि खं लाइखं खं एबा जोङो थालिर लाइखंखौ जोङो आलारि बाथि बै बानायनानै जोङो बै समाव बाहायो। बिदिखौ जोङो बाहायना लानानै, जोङो दानना लानानै बेबायदिनो आवा खुन्दुं, आलारि बाथि, बिबार बायदिसिना लानानै जोङो बै दुब्लि आबाद फोथाराव जोङो थांनानै मोनिलि समाव ओ आलारि बाथि सावनानै जोङो माने आबाद -आबाद मोदायखौ जोङो ओ गोजोन होनो थाखाय ।जोङो बेफोरखौ रायस्रंनानै बा बिदिनो मोन्थोर रायनानै जोङो ओ आलारि बाथिखौ सावो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोम दुब्लि फोथारनि अनगायैबो जोङो मैगं बारि बा मैगं -थाइगं फोनाय बारिफोरावबो जोङो बेखौ ओ आलारि बाथिखौ जोङो सावो। बे सावनायनि ओ खाथि गासा सावनायनि खानथिआ जाहैबाय जोंहा माने जाहाथे जोंना बै ओ गायनाय एबा माइ ओंखारनाय एबा मोनहांनाय माइ फिथाइफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां ओंखारनानै मोजाङै जायो लोगोसे एम्फौ -एनलाफोराव बेखौ जाजोबनानै थाङा बा गाज्रि खालामा बेखौ हास्थायनानै जों बे कातिक फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो ओ फालियो आरो।
औ, औ नंगौ बिदिनो -बिदिनो नोंथां काति फोरबोआबो बैसागु फोरबोनि मोनसे बेबायदिनो बैसागु फोरबो बायदि मोनसे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदि मोनसे बेबो फोरबोना नोंथां? आबादनि फोरबो होननानै बेखौ बुंनानै लानाय जायो आरोना औ बेखौ जोङो माइया जेब्ला सोमखोर- सोमखोर जायो एब्ला माइ गायखांनानै जेब्ला माइया फिथाइ थायनो नागिरो अब्ला जों बेखौ फालिनाय जायो। औ दानाव फालिनाय जायो बेखौ। औ नोंथां ।बेखौ जोङो कतिक बे फोरबोआ जाबोला जोङो मोनाबिलि- मोनाबिलि समाव थालिर बिफां दाननानै लानानै आरोबाव जोङो जेरै जेरै बेखौ दाननानै बेखौ दना बायदि खालामनानै एबा जोङो थाइगिरनि फिथाइनिखौबो बिखंफोरखौ जोङो दानख'नानै मोजाङै सुनानै लानानै बेनि उनाव जोङो, आवा खुन्दुंफोरखौ लानानै थांनाय जायो आरोना, आरोबाव जोङो थाव गुबयै बिदि लानानै थांनाय जायो आरोना। बेनि उनाव आरोबाव जोङो, औ मोनसे जिनिस लानानै थांबावो आरोना नोंथां जेरै होनो जि दानायाव बाहायग्रा गनसा बेखौबो जोङो लानानै जायो आरोना नोंथां ।औ, औ, औ, औ। जोङो दुब्लि बारियाव लानानै थांनानै जेरै सानजा -खनाथिं एबा सा- खनाथिं बेबादि लांनानै जोङो गायो आरोना थालिर बिफांखौ बेनि उनाव जोङो थालिर बिलाइ, थालिर बिजौ एबा थालिरनि बिजौखौबो जोङो ससे हास'नानै थालिर बिलाइनि बिजौखौ जोङो बेखौ लांनानै बेखौ बनानै आरोबाव जोङो बे थालिर माबा लांनाय जेरै गन मोनसे लाना थांफायो आरोना। बेखौ जोङो थालिराव गायनानै बेखौ गाहायाव बे गय- फाथै जरा बेफोरबायदि होनानै आलारि बाथि सावनानै आरोबाव जों था-थाइगिर लांनाय बिखंफोराव जोङो बेबायदि आलारि बाथि सावनानै फुजा होनानै फैयो आरोना। नोंथां बेनि उनाव जोङो गनसायाव थाव गुबैफोरखौ फुननानै आलारि बाथि खाथिनि बे थावगुबैखौ बेफोरखौ फुननानै जोङो, माइयाव माने बेखौ नारस्रो नारस्रो खालामो आरो। जेरै माने जिरि जिरि एसे माइआव माबानानै होयो आर ना नोंथां जाहाथे एम्फौ अन एनलाफोरा खारो आरो माइया मोजाङै मोजां फिथाइफोरा थायो होननानै जोङो बिनि थाखाय बेखौ बिदि खालामनाय जायो आरोना आरोबाव जोङो जेरै बिमा लोखिखौ जों जोङो बे समाव जोङो दुब्लियाव थायो होननानै बे फोरबोखौ जोङो बर'फोरा फालिनाय जायो आरोोना नोंथां औ औ थाङा फोरमायनानै होबावनो हागोनना
औ नोंथां ओ जोङो बेबायदिनो जों बेफोर ओ बेखौ जोङो बेनि अनगायै जोंहा आरो मोनसे जोंनाव माइनाव लायनाय खान्थि दङ बे ओ बे बे दानावनो जोङो अ बे माइनाव लुनाय खान्थिखौबो जोङो मावो होननानै बुंनांगोन आरो मानोना जोङो ओ दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो हो ओ जोङो बांसिन बे सानखौ जोङो ओ बिरास ओ बिरास पटिबार बा जोङो समबारखौ जोङो गोथार सान बा ओ माइनाव सान होननानै जोङो मानिनानै लायो बै सानखालि आ जोंनि माखासे आ जोंनि आइजोफोरा बा न'खरनि आइजो गाहायफोरा बेखौ फुङावनो दगैस्रां लोब ओ लोबस्रां खालामनानै ओ फालि गुफुर गोथार लानानै खासि गं लानानै ओमफ्राय दै दै गोथार लानानै लाइजौ लाइ लोगोसे लाफानानै बे दुब्लिसिम माइ आ जा माइ मोननाय बे मोननायसिम थांनानै ओ बै बै माइखौहाय आ एसे आ निफ्राय जोङो गसासेबा गसानै जोङो हानानै लानानै जों खर'आव रुजुनानै ला नानै फैयो माने बै फैनाय समावबो मोनसे ओ जोंनियाव माने ‌ थायनाय दङदि जोङो बे माइ ओ माइनाव खौ जोङो खर' रुजुनानै लाबोनाय समाव माने लामायाव ओ मानसिफोरखौ रायदावबोनो मोना ओ उनथिं नायफिननो मोना होनना मोनसे फोथायनाय दङ माने बेबायदि नायफिनोब्ला माइनावा थाबोयो होननानै जों बेबाय दि फोथायो आरो ओ लाबोनानै जोङो औ माह माइ होनदोआव ओमफ्राय आ ओंखाम संग्रा बा इसिं न'नि माइ होनदो जों जाखौ जोङो अराय बो आलारि बाथि होयो बै माय होन्दो खनायाव जोङो दोनफैयो आरो बे
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो बेखौ जोङो दांनो मोना होननानै फोथायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो औ माइ आग्लायनाय होनो आरोना बेखौ नोंथां माइया जेब्ला मोनखाङो एबा हाखांसै हानो होस सै समाव हानायनि सिगां जों बेफोरखौ फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ आला रि बाथि सावनानै गालांनानै जेरै दना दंना मोनसे हाजों बानाय ओ औवाजों हेबनानै लानाय जों जेरै बर' सुबुंफोरा बाहाय
औ
मोजां मोजां खोनायाखै नोंथां औ नेट मोनाखै खोमा नोंथांना थाबथादों मोजां खोनाफैयाखै थाबथादों हेल'
हेल' नोंथाङा
दासो खोनादोंदे हेल' थाबथाफिनबाय खोनायाखै हेलौ हेलौ हेल'